हेलौ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांनिसिमबो अ नोंथां होनबोला जोङो दा बर'फोरनि बे थास'नि सायाव रायज्लायनायसै जोङो
औ बर'फ्रा औ थास ओंख्रि जानाय ना? औ औ दे औ दे होमबा औ नोंथाङा फोरमायग्रोदो बेनि बागैनो एसे
अ होमबा आं एसे फोरमायनि नोंथां औ थास'खौथ' ओ जोंनि बर'फ गोदोनिफ्रायनो जाबोदों नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो बे हाग्रानि जों बेखौ गायालासिनोबो मोनो आरो जों गायनाय बेखौ गायोबो जोङो गोबां थास' बा गोबां रोखोमनि दं।
औ
होमब्ला जोंनि ओनसोल आरो गामि खाथि खालाथ' जों थास'नि जेबोखौनो गारा जोङो बुंनो थांबोला जों थास'खौ जों थास'खौ थ' जों जोंनिथिं हाग्रायाव मोननाय थास' जेरै मा थास'होनोमोन बेखो नोंथां?
हाग्रायाव मोननाय थास'खो नोंथां? औ बेखौथ' न गोबां मा बिदि नाम जायगा लाना जायगा बेलेग बेलेग बुङो नोंथां नामखौथ' बुंला जिखु जाया जों हाग्रानि थास'खौनो होनो आरो।
औ बे हाग्रानि थास'खौ ओ हाग्रानि थास'निफ्राय जों गासैखौबो जाजोबो जेरै होनब्ला जोंनिथिंथ' थास'नि आथें। बे बोथोर लायै बोथोर थास'नि आथिंया थायो लोगोसे बिदिनो बोथोर लायै बोथोर बिबार बारो।
औ
जों बिदिनो बे हाग्रानि थास'निजों बे आइथिंखौ
नंगौ।
खाना लाना फैनानै जोंनिथिं गोबाङानो मा होनो बेखौ नादो जायो। जोबोर फिस्ला फिस्ला जायो जानो थाखाय नादो जायो बिदिनो सोरबा दालियाव होना जायो आरो बिदिनो सोरबाफोर बेदरदो माने जाय जेरद मोजां नाङो बे बे रोखोमैनो बेखौ थास'नि आइथिंखौ जायो। यो माने जोंनिथिं ओ थास'नि आइथ आरो गोबाङाबो ओ जानो होनबाबो जानो हाया मानो होनबा बेखौ ओब सायनोबो रोंनांगोन । खस्थ'बो दं जोबोर खस्थ' दं बेखौ ओ हाग्रायाव थांनानै नोङो जिबै जि जिब' लुवार गियै गियै बेफोर खाना लाबोनो गोनां जायो। खाना लाबोनाय आरो बो बासिनो गोनां जायो बासिनायावबो सम थाङो बे आरो बिदिनो जों बांसिन नाफोरदो आरो बांसिन जायो आरो जोंनि बर'फोरा आरो बिदिनो लोगोसे जोंनि जोंनिया दङ आरो थास' बिबार नोंथां बे थास' बिबारखौ जोङो बे हाग्रानि बिफांनिफ्रायनो खाना लाबोयो हाग्रानि थास' बिफांनिफ्रायनो बे हाग्रा बंग्रा गेजेर गेजेरनिफ्राय जोङो बेखौ थास' बिबारखौ खाना लाबोनाय जोङो बेखौबो सायनो गोनां जायो बेखौ सायनानै। ओ पिस फिस खालामनानै जोङो मा होनो नादो सङो सोरबाफोर बेदरजों सङो आरो बे फोराव एसे बेखौ माबोरै संहबाय बेयाव बिदिनो फिस फिस खालामामनानै ओ नाखौ एवग्रोना लाना बेखौ एवनानै बिदिनो खारै होनानै खारै होयोसे आरो बिदिनो बे थास' बिबाराव आरो माबाफोर मा होनो जोंनि खोरदैफोर नारें फोर एसे सेबनो होयो जाहाथे मा होनो बेखौ माना मालाफोर मानो होना बेफोरनि थाखाय बेयाव माबा होनाय जायो आरो बेफोरखो एसे गोखै होना जायो नोंथां गोबाङानो बि -बिदिनो नादो बांसिनानो जायो आरो सोरबाफोर बेदरजों एकदम टब थब बानायनानै जायो। अमा बेदर दाउ बेदर जाय जि बेदर खौ मोजां मोनो बे बेदरजों संना जायो आरो जोंनि बर'फ्रा
आरो बे बिदिनो जोंनि थास' थास' बिलाइखौबो थास' बिलायखौ खाना लाबोनानै जोंहा मा होनो बेखौबो एवनानै बा ओ सोरबाफोर ओ रुनानै खारै होनानै ना गोरानजोंबो जायो बेखौ जोंनिथिं सोरबाफोर बिदिनो ओ एवनानै ना होनानै जायो माने जोबोर गोथाव जायो रोजानो जोंनि बे
औ
थास' बिलाइयाबो। बिबारा बो आथिङाव माने जों हाग्रानिफ्राय मोननाय थासथ'खौ जेबोखौनो माने गारानो होन बुंनो थां आरो लोगोसे जों बो आरो हाग्रानिफ्राय बेनि जे बेदर दोङो? थास' बे थास' थास' बेद बेदरखौ बे हाग्रायाव मोननाय थास'नि बेदरफोरा एसे फिसा फिसा जायो।
नगौ नंगौ।
मोनसे थास' गायो जोङो बेखौ जानो थाखाय बे थास' थारुन ना मा होनो? बेखौ नोंथां थारुन ओ थारुन बे गायजों बेखौ बेखौ गायो जोङो बोथोर लाना बोथोर बेखौ गायनानै बिनि बेदरा ओ गोदोर गोदोर जायो माने एबा हाग्रा मोननाया फिसा फिसा जायो। जों हाग्राायाव मोननायखौबो जोंनिया गोबां नागिरो होननानै बिदि जावनानै लाबोयो जोंनि आइजोफोरा हाग्रानिफ्राय बेथ थास'खौ जावनानै लाबोनाय बिनि फिसा फिसा जायो बेदरफ्रा बेखौ साइनानैसो संनाङो। आरो बेखौबो जों गोबां जों ना ना होनानै इनिफ्राय थाइगिर थाइगिर फिथाइ होनानै एवना जायो सोरबाफोर बेदरदोबो माने आ सबनिसाय आं आंथ' बुंनो थाङोब्ला बे थास' बेदरखौ जानो बांसिन गाहाम नाङो आरो मोजां नाङो। लोगोसे आरो थास' थास' थारुना गिदिर गिदिर जानायखाय बे साइनायावबो बारा गोबाव नाङा आरो मोजां आरो। बेखौबो एसे हाग्रानि एसे माननो नागिरनायखायनो बेयाव गोखैखौ होनाय जायो आरो। जोङो आरो जों मोजां संनो रोङाबा बेफोर मानो आरो। बेफोरनो संनोबो रोंनो गोनां जायो। आरो जों थास' थारुनखौ बिदिनो ना गोदोरफोरदो फिसाफोरदो बेदरफोरदो जोंफोरो जायो आरो बिदिनो बानायनानै होमबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननिसिम माबायदि
औ नोंथां औ थास' होनोब्ला ब्ला बे ओंख्रियाबो जोंनिनो बर'फ्रा हाग्रानिफ्राय नायगिरनानै जानाय मोनसे गोथाव ओ ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरो बे थास'खौ
औ।
जोङो ओ बिखौ हाग्राफोराव ओ नायगिरो जेरै माने गोबां बोरैबा एसे हाग्रा बा एसे ओ दै बोहैनाय दैमा जिं ओ बिदि लामाफोराव बेफोरबायदि जिं जिं लामाफोराव माने बेयो रज'यो। थिग बेबाय बे समाव जोङो माने बोथोर लानानै बोथोर जोङो ओ बोथोराव ओ बोथोर लानानै बोथोर जों बेनि बेदरखौ जायो ब बिबारखौ जायो। ओथाय बिनि बिसुंखौ जोङो जायो। जोङो मोनथाम समाव जोङो बे थास'खौ जायो। माने मोनथाम जेरै बेदर बेनि ओमफ्राय ओ बिनि बिफां बिनिफ्राय बिबार। बेखौ जोङो मोनथाम बिनि मोनथाम ओ जाजाग्रा बाहागोखो जोङो बो माने मोनथाम माने माबायाव जायो आरो जोङो मा बुङो बेखौ समावहा। मोनथाम समावहा । जोङो जेरै ओ मेसें बोथोराव जोङो बिनि बेदरखौ मोनजायो ओमफ्राय आरो दैज्लां समाव जोङो बिनि अ आरो मोनसे दंबावो जोंहा बिनि‌ अनगा बे थास' बेदर बिलाइ आरो बिबारनि अनगायैबो जोङो आथिं जोङो बे दैज्लां समाव बेनि ओ थास'नि आथि आथिं आरो जोङो बिबारखौ जोङो बांसिन जायो बे समाव मोन मोनो माने बे मोननैखौ ।
न।
ओम थिग जों बेबायदिनो थास' बि ओ थास' आइथिंखौ जोङो ओ नाफोर लाबोनानै खाना लाबोनानै बिनि गुरखौ जिरनानै जोङो सायनानै जोङो जायो बरि ओ नाफोरजों संनानै माने बालाबोथियाफोरजों बिराद मोजां जायो आरो नोंथां गोथावसिन जायो एदम बोरैबा माने गोथाव रेदें रेदें बालाबोथियाजों संदो जादो जा गोथाव जायो बिनि उनाव जोंहा थास' बिबारखौ बो जायो जोङो थास' बिबारखौ जोङो खाना लाबोनानै मोजाङै सायनानै ओ नाथाय नोंथां ओ बेफोर बे थास' बिबारखौबो जोङो सु सुनाय समाव मोजाङै ओ सुवाब्ला जोंनि आखायाव नाङोब्ला बेयाव मा होनो नोंथां बिराद आखयाव मानो ओंखायनो जोङो औ नंगौ ओमफ्राय जोङो मोजाङै बेखौ उ मालाबा समाव जोङो प्लास्टिक गाननानैबो सुयो। बेबायदि सुना सुनानै जोङो
ना बिदिनो बेखौ नाफोरजों बा बेदरफोरजों सङोब्लाबो जोबोद गोथाव जायो दाउ दाउ बेदर बा अमा बेदर बेफोरजों जोङो बांसिन नाजों जानायखौ नु नुनो मोनो आरो नानि थावनायानो एसे माने आलदा जायो नाजों जानाया थावनाया जोङो संनानै जायो ओमफ्राय मालाबा समाव जोङो बैयावहा ओ मानो होननानै मैथा गोखैखौ एसे होदलायो आरो मालाबा समाव। ओ ओमफ्राय मालाबा समाव जों होआबो बिदिनो गाव गोजानो संनानैबो जायो।
बिनि उनाव जोङो आरो थास' बि ओ बिनि थास' ओ बिलाइखौ बा थास' बिसं बेनि गोरलैखौ ओ जोङो खो खाना लाबोनानै बेबायदिनो ओ ना नाफोरजों बा बेदरफोरजों जोङो मोजाङै ओ एवनानै संनानै जायो बेनि अनगायैबो जोङो मालाबा समाव बे थास' बिसुंखौ ओ अ बे नाफामजोंबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो। नाफामजों नाफाम नाफामजोंबो बिर माने जोबोद गोथाव जायो आरो बेयो। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो आरो ओ बिनिनो थास'निनो मोनसे बाहागो जोङो मेसें बोथोरावहा अ बे समावहा माने बिफाङा थ जोबो आरो ओ बेसमाव बिफाङा थ थैजोबो अब्लानिया जोङो बेनि बेदरखौ जोंङो बे थास'नि बेदरखौ नायागिरनानै जोङो जावनानै लायो जावना लाबोनानै जोङो। बिनि बिगुरखौ जिरनानै ओ बिदिनो बेदर बा नाफोरजों जोङो मोजाङै एव संनानै जायो माने बिराद गोथाव जायो नो
नंगौ नंगौ नोंथां
माने बेफोरनि बेफोर ओंख्रिनि ओ बायदि गोथाव जोङो आरो नायगिरनानै मोना आरो जोङो बायनाय मैगंफोरखौ जों माने हाग्रायाव मोननाय मैगंफोरा थावसिन आरो मो ओम जोङो ओरैनो हाथाइ बाजाराव मोननाय मैगंफोरनिख्रुइ जों बेबायदिनो थास स' खौ माने थास'नि मोनफ्रोमबो बाहागोखौबो जों जायो बिदिनो जेरै थास' आथें थास' बिबार थास' बिसुं बिनि ओ थास' थाराखौ बा थास थास' देन्था ओ बिनि अनगा ओ बिनि उनाव जोङो थास' बेदर बेफोर माने गासैखौबो जोङो जाजोबो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां जेबो गारा जों थास'नि
मानोना मो ओ गोथाव मोनफ्रोम माने थास'नि मोनफ्रोम बाहागोआनो माने गोथाव जानो गा गोथाव जोब। उ आरो जोंनि थाखाय माने मोजांबो जायोब्ला जोंनि देहानि थाखायबो मोजां बेयाव। ओ थास' गोसोमाव जोङो आयरन मोनो होननानै मिथियो। ओ थास' गोसोमनि बिसंखौ जायोब्ला बा थास' गोसोमनि देन्था खौ जायोला
औ।
जोङो बेयाव आइरन गोबां थायो होननानै मिथिना मोनो आरो जों बेबायदिनो जों जा जानाय जों जोंनि देहायावबो माने ओ मुलाम्फा जायो। होमबा नोंथां ओ दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां औ।
मा दानजायाखैलै।